हेल'
खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों खोनादों
औ नोंथां खुलुमबाय बिदिब्ला औ आं फन हरनायनि जाहोनानो जादों जे जोंनि जा बर'फोरनि बैसागु फोरबो बेनि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथांजों नोंथाङा सम दोंबा आंजों एसे सावरायफानो हागोन ना नोंथां
औ हागोन हागोन
औ नोंथां बैसागुफोरबो होनब्लाथ' जों बर'फोरनि बेनो देरसिन फोरबो नङा होमबा नोंथां जेरैहाय जों बेखौ गोदान बोसोर हिसाबैबो फालियो आरो बैसागुखौ जोङो ओरैनोथ' सात बि फालियो आरो नाथाय जों बेखौ मोनै रोखोमैहाय फालिनाय जायो आरो जेरैहाय मानसि बैसागु आरो मोसौ बैसागु जोङो गिबियावहाय मोसौ बैसागुखौ फालिग्रोनाय जायो आरो जेनेबा मोसौ बैसागु फालिनोबा जोङो मोसौखौ थुखिनाय जायो आरो मोसौखौ थुखैनायाव बायदिसिना आगजु नांगौ जायो आरो जेरैहाय मैगं थाइगं मैगं थाइगं होनोब्ला जेरै पानिलाव हालदै फान्थाव दिग्लिथि थाराय बिदि नांगौ जायो आरो आरो औ बेखौ जोङो मो गिनायनि सानसे सिगांनो बुथुमग्रोना लानाय जायो आरो बेनि उनावहाय जों जा मोसौ थुखैगोन बै सानखालि जोङो बेखौ फिसा फिसा हाना लानानै जोङो माला सुनाय जायो आरो औवानि खाथिजों बेनि उनावहाय जोङो मोसौनो गानहोयो औ आरो मोसौ गुलियावबो जोङो जाय जेरावहाय मोसौ दोनग्रा न' जायखौ गुलि होनना बुङो बेवहाय बेयावबो थिखांना दोनो आरो जोङो आरो बेनि उनावहाय जा उखुम मुन्दा न'नि मानसि थाग्रा बेयावबो थिखांना दोननाय जायो आरो बेनि उनावहाय जोङो मोसौखौ औ थुखैनो थाखाय बिदिनो दैमा फ फ्रिफारसे लाना थाङो आरो
औ
आरो बैयाव लांनानै मोसौखौ थुखैनाय जायो आरो जेरैहाय बै मैगंफोरजों आरो गोदोनि खुगा मेथाइ मोनसे दं बेखौ खनै खनै ओ खननानै आरो जा मैगं-थाइगं हानालानाय बेखौ सारनानै ओ मोसौखौ ओ थुखैनाय जायो आरो आरो ओ मोसौनि जा दिरुं बे दिरुंखौबो बै जायागायावनो बावना फैनायखौ नुयो आरो जोङो आरो औ मोसौनो लोगोसे फथाबो फाननायखौ नुयो जेरैहाय खान्था ओ हां ओ जेने सारायफोरनिफ्राय हल'ना मोननाय बेखौ जोङो थाव गुबैजों लागायनानै मोसौनो फोनना होनाय जायो आरो आरो बेनि उनावहाय जा औवा औवाखौ बिदिनो थुख्रा थुख्रा फ्रा मोनथामहाय दामना लायो लानानै बै हांगारखौ मोसौनोहाय फोनना होयो आरो बेयाव बायदिसिना गाब आखिना होयो आरो बेयाव आरो बेनि उनावहाय औ मोसौ खौ जोङो ओ उदाङै हेंगारना होयो आरो। ओ बिनिबो मोनसे जाहोन दं ओ जेरैहाय गोदोनि दिनावहाय ओ मोसौफोरखौथ' थारान हेंगारना होयोमोन नालाय आरो गोदो बिदिनो अरनबारि गोजामोन न' बां बारा गैयामोन बेयाव बायदिसिना ओ जिब जुनार थायोमोन जेरैहाय मोसा, मुफुर बिसोरो ओ मोसा मुफुरफोरा फैनानै ओ मोसौफोरखौ अरथारोमोन आरो बिनिखायनो बै ओ औ गाब जेनेबा महरफोरखौ बायदिसिना महर आखिना होनाय जायो आरो मोसौनो जाहाथे बिसोरो ओ गावनिनो लोगो सानना जेबो खहा खालामा बिनि थाखाय। ओ आरो बेनि उनावहाय औ दाबो जों बे ओ जेनेबा गोदोनि जा नियम बेखौ जोङो दाबो फालियो। जे मोसौखौ जोङो बै सानखालि उदाङै हेंगारना होनाय जायो आरो। आरो बिनि उनावहाय जेब्ला मोसौ खानो सम जायो अब्ला मोसौखौ लाबोनानै ओ मोसौनि नामावहाय बिदिनो सोरहाबा थोगि होयो सोरहाबा खाला लगायो बिदिनो आरो आरो मोसौनो ओ मोसौनो गोदान दिरुं एबा फागा बावो आरो। जेरै फाथोनिफ्राय बानायना मोननाय आरो बेखौ मोसौनो बावो। आरो बेखिनिखोनो फालिना ओ मोसौ खि ओ मोसौनि सानखौ बारहोहरनाय जायो आरो आरो बेनि उनावहाय फैयो जा एक थारिक एक थारिखालि जोंनिया बायदिसिना एकस' एकथा गोखा गोखै बिद एबा मैगं खां थिंना जानाय जायो आरो जेरैहाय ओ मुलै मुलि सिस्टेम बिदि ओ बिलाइफोरखौ खांथि ना जायो आरो जेरैहाय दिंखिया मान्दिया ओ ले ओ खुंखा बिलाइ थालिर फस्ला बिदि बायदि बायदि रोखोमनि आरो बेफोरखौ ओ ओरैनो गोजा जानायबो नुयो आरो सोरहाबा ओरैनो बेदरफोरजोंबो जानायखौ नुयो आरो। बेखौ मानो जायो होनब्ला ओ गोदोनि मोनसे फोथायनाय दं आरो। जेरैहाय आबै आबौमोनहा बुंलांदोंमोन बेफोरखौ जोङो जानो हायोबा फैबाय थानाय बेमार आजारनिफ्राय बारग'ना मोनो होननानै मिथिना मोनदो आरो। आरो बेनि उननिफ्राय जोंनिया जा दुइ थारिक बे खालिनिफ्राय जोंनिया मोसानाय मुसुरनाया जायो आरो जेरैहाय फुङाव सिखारनानै बिदिनो औ ओ मन्दिराव एबा गावबा गावनि जेनेबा ओ मन्दिराव बेयाव ओ सोरहाबा थोगि होयो सोरहाबा खाला लगायो बिदिनो आरो दा बिनि उनावहाय न'नि जा गेदेर गोलाव सु बुं बिसोरनिफ्राय बोर लानायखौ जोङो नुयो आरो। ओ जेरैहाय आइ आफा, आबै आबौ, आब' आदा बिसोरनिफ्राय लायो। आरो जा खाथि खालानि ओ भागि बंख' बिदिनो न'नि जानायफोर बिसोरनिफ्रायबो बोर लानो थाङो आरो आरो बिनि उनाव फाय जा गामिनि मन्दिर औ। बे गामिनि मन्दिरावबो थांनानै जोङो आफा इसोरनाव आलारि बाथि लगायहैयो आरो आरो बिनि उनाव गामिनि जा सुबुं गेदेर गोलाव बिसोरनिफ्रायबो बोर लायो आरो बिसोरबो उन्दै फोरनो बोर साबसिननायखौ नुयो आरो जोङो आरो बिदिनोओ ओ बिनि उनावहाय जोङो मोसानो ज' ज' बिदिनो गुबुन गामि फारसे ओंखारलाङो आरो एबा मागियो बिदि बुंजायो बेयाव जेरैहाय जोंनि बर' आइजोफोरा ओ गाननाय जोमनाय होनोब्ला जोंनि बर' हारिनि सिनायथि जेरै दख'ना ओ दख'ना गोमो ओ आरो आर'नाइ फास्रा गोजा गस्ला गोजा। बिदि गानो आरो आरो खानाय थफायाव बिबार थुयो फथा गोजा बिदि बायदिसिना ओ गाननानै एबा समायना रमायना देलायनानै ओ मोसानो ओंखारो आरो बिनि उनावहाय जा हौवासाफोरनि गाननाय होनब्ला जोंनियाव ओ गामसा गोथां आर'नाइ फास्रा आर'नाइ फास्रा बायदि गाबजों लायो। आरो गिन्दी गस्ला। बिदिनो ओ आथिखालाव बिदिनो गस्ला जेनेबा आर'नाइनि गस्ला गामसा बि बिदिबो ओंखारबाय नालाय बेफोरखौबो गाननाय नुयो आरो।
औ।
आरो बिदिनो गुबुन गुबुन गामि मोसानो ओंखारलाङो जेरैहाय जोंनि बर' हारिनि एबा जोंनि बर'नि नेरसोन जेरै सिनायथि दामग्रा आगजु होनब्ला खाम जथा सिफुं सेरजा गंगोना मनियाम आरो वत। लानानाय नुयो आरो जोङो आरो बिदिनो सा क जेनाय जाम जाखांनानै ओ सातदिन जेब्ला ओ मोसाखांनाया जोबो अब्ला जोंना लावखार ओंखाम जानाय होननाय मोनसे फोरबो फालियो आरो फोरबो एबा मोनसे ओ औ बेवहाय जोङो जा मोसानानै एबा मागिनानै मोननाय एसे एनै सोरहाबा ओरैनो अनसुंथाइ महरै माइरं ओ रां बिदिनो हरनाय बेफोरखौ जों बुथुमना लाबोनानै बिदिनो ज'नो फोथा मोनसेयावोओ बिदिनो नायै बेदरै ओं ओंखाम जौ सेरेब बिदि लाना रंजा खुसि बयबो ओ बै बैसागुनि जोबथि सानखौ मोजाङै मोजाङै दारग होयो। नोंथांमोननि ओनसोलावबो माबायसाद जायो आं नोंथांनिफ्राय एसे मिन्थिनो लुगैयो आरो नोंथां।
जोबोर जोबोर गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम नोंथाङा जिहेथु बैसागुनि बागै फोरमायलांलांबाय। बेफोर गासैबो थार आरो आरजाथाव बाथ्रा नोंथाङा ओरैबायसा मिलौदो सोदोबजों आंखौ इन्सपायार खालामबाय बा फोरोंबोबाय बा बुजायबोबाय बेफोर गासैनि थाखाय नोंथांखौ हाजासे हामबाय होयो लोगोसे नोंथांनि सोंनाय बाददि? जिहेथु आङो बैसागुनि बागै एसे बिबुंथि लाखिनो आङो सानदों! नोंथांनि बादिथ' आङो एसे सेग्राब ओ भिथोरावबा हाबनानै आङो बुजायनो थांला मानो होनोब्ला थाङा जालांखाबाय दा आङो बुंनो सानो। बैसागुआ जोंनिनो बर' हारिनि ओ मोनसे गेदेर फोरबो जायहा देरसिन होननानै जों फालिनाय जायो जायखौ जोङो ओ बे मोसौ ओ नि बैसागुनि उनाव जोङो रंजालि बैसागुखौ जेब्ला जों फालियो। बे रंजालि बैसागुनि सायाव आङो बुंफोरल' बुंनो सानदों। दा बे रंजालि बैसागुखौलाय जोंलाय मानोथो फालियो होनोब्ला जोङो मोनसे बेयो बे फोरबोआ मोनसे सिनायथि लाबोयो। जे जोङो आगोलनि बोसोरखौ। एंगारनानै गोदान बोसोराव हाबो जों इन्टारनेसनेलि जों नुनो मोनो जे जोंनि बोसोरा डिसेम्बरनि जोबथा मा होनो? ओ थारिखआव जोंहा जोबहैयो। आरो से जानुवारियाव जोंहा गोदान बोसोर हाबो दा जोङो मिथिंगायारिहै बा बर' हारिमुनि बे बैसागुनि मथेहै जोङो माखौ बरायो गोदान बोसोर होनोब्ला जोंनि बे बैसागुनि थारिख हाबजेननाय आरो बिफांनि गोरलै बिलाइ खिलिनायजों लोगोसे जोङो मिथिंगानि गोरलै महरखौ जोङो बरायनाय हिसाबै बे फोरबोखौ बांसिन मानिनाय जायो आरो। दा। नोंथाङा जिहेथु बुंलांबाय जोंनि बैसागु फालिनायाव जोंहा मा मा जायो दा जों आङो जानाय लोंनायनि बेलायाव आं बुंग्रोनो सानदों
औ औ नोंथां।
दा जानाय लोंनायनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला जोंनि बैसागुआव जोङो साहा आरो जुइसफोरखौथ' लोंनाय जाया। दा जोङो नुनो मोनो। लोंग्रा हिसाबै जोंहा जौ दं कालसारेल हिसाबै दा हारिमुवारि हिसाबै जोंहा जौ दं जायखौ जोङो म थाजों बनायो बा माइरं। माइब्रा माइरंजों बनायो बेफोरखौ जों नुनो मोनो लोगोसे जानाय। जानाय मुवाफोरखौ जोङो खिथालाव दं। एन्थाब अनासि बेफोर बर'नि फिथाफोरखौ जों नुनो मोनो।
औ।
दा आरो बेफोरखौनो गोखा गोखै जोङो बुथुमनानै जानायखौबो जों नुनो मोनो। जेरैहाय नोंथाङा बुंलांबाय। आरो लोगोसे जोङो बेदर हारि ना हारि जोङो बायनानै बा आलासिफोर फैब्ला। जौजों बेदरजों होनायखौ जों गोबां नुनो मोनो
औ।
दा बेफोरो गासैबो जोंनि हारिमुवारि सिनायथि बा हारिमुवारि जाग्रा मुवाफोर लोगोसे बेनि अनगायैबो आं। जों सानो जानाय लोंनायनि अनगायै जों नुनो मोनो द्रेसिं बा गान्नाय जोमनाय
औ।
गाननाय जोमनायाव नोंथाङा बुंलांबाय सिख्लाफोरा गोजा दख'ना गोजा फोथा आरो गोजा गाबनि
औ बिदिनो गस्ला फासरा औ औ।
गस्ला फास्रा बिथिंनो आर'नाइफोरखौ जान्जियाव खाफ्र्रायो बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो लोगोसे आरो हौवाफोरखौ जों नुनो मोनो गामसा गोथां आर'नाइनि। सिख्ला आरो आर'नाइ। फोरखौ जोङो खर'आव खाना लानाय बा गोदोनायाव आलायना लानाय जों नुनो मोनो। आखाइयाव सोरखौबा सोरखौबा जों नुनो मोनगोन सिफुं लानाय खाम लानाय जथा लानाय सेरजा लानाय। खौ जों नुनो मोनो ओरैबायसा मोनसे। गाब गोनां बा महर गोसा जोंनि हारिमुखौ जों बाख्नायना लानो गोनां जागोन। आरो बे बे गाबनि बे गाननाय जोमनाय आरो। जानाय लोंनाय रंजानाय बाजानाय बेफोर खुसियै थानायखौ जोङो बैसागु बोथोराव बांसिन नुनो मोनो दा जोंङो बर' हारि हिसाबै जोंङो बैसागु बोथोरखौ जेब्ला जोंङो ओ गोदान बोसोरखौ बरायनाय हिसाबै जों फालिनाय जायो जों बेयाव नुनो मोनो गोबां बर' आइजोफोरा ओ बर' सेंग्रायानो जा आइजोफोरानो जा सिख्लायानो जा बा बोराय बुरैफोरानो जा बिसोर मा खालामो। रंजानानै खाम सिफुं जथा सेरजा लानानै आरो सिख्लाफोरा। देलाय मालाय ओंखारबोनानै बिसोरो ज' ज' न'खर न'खर बिसोरो मा खालामो रंजायो बाजायो गावनि ओ रंजानाय गोसो गोजोननायफोरखौ सेयार खालामो मानसिफोरजों बा गावनि खाथि खालाफोरजों बे मोनसे गावनि अननायनि बा रंजानायखौ फोरमायनायनि मोनसे जोंनि सिनायथि दा बेनि अनगायैबो जोंङो बुंनो थांङोब्ला बैसागु बोथोरालाय बा बैसागुखौलाय जों मानोथो फालिनाय जायो जों गोबां उम बोसोर बोसोर सिगांनिफ्रायनो जों नुनो मोनदों जोंनि बर' हारियाव ओं जोंङो बैसागु बोथोरखौ फालियो आरो बेयावनो जोंनि जानाय लोंनायखौ ओ नुनो मोनो गाननाय जोमनायखौ नुनो मोनो बे मोनसे जोंनि बर' हारिनि सिनायथिजों दाबो दासिमबो जोंनि आसामावल' नंङा जोंनि उदालगुरि बाक्सा चिरां बेफोरावल' नंङा जों क'क्राझारावल' नंङा नाथाय गोबां जोंनि भारतबर्सआवनो जोंहा सिनायथि दं जे बैसागु बोथोरा ओ मोनसे जोंनि गोदान